हेलौ। औ नोंथां नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दङ? हेल'। हेलौ। स औ खो खोनाबाय दा? नोंथाङा इस माने नेटवर्क मोनाखै नोंथांनि मबाइला।
औ आंनाव
औ अ दे। खोनाबाय दे। माने नोंथाङा बे सम समाव दा मा खालामगासिनो?
आं ओं ओंखाम जाखांना ओरैनो जिरायगासिनो।
औ औ माथो ओंख्रि जाया?
ओंख्रिया उम मैथाजों ना बेनिफ्राय ना एवनाय ओमफ्राय सि-सिब्रु मैगं।
औ माने दिनै आंबो माने ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनो सान्दों आरो ना।
औ औ। रायज्लायजागोन दे।
औ माने ओंख्रिखौ माने खारदै ओंख्रिनि सोमोन्दै रायज्लायगोन आरोना नोंथांजों। माने खारदै। दैखौ जोङो मानिफ्राय बानायनाय जायो। खारदै बानायनोबा जोंनो मा नांगौ।
औ।
बोरैहाय खारदैखौ बानायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायगोन आरोना।
औ औ रायज्लायजागोन दे।
औ दे। नोंथाङाथ' खारैखौ माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै मिथिगौ ना?
औ मोनथिगौ। एसे एसे मिनथिगौ।
अ अब्ला नोंथाङा ओ नोंसि नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय खारैखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो? बेखौ एसे खोनथ थानानै होदो आरो नोंथाङा
औ जोंनि ओनसोलफोरावथ' जोङो खारैखौ थालिर दंफांनिफ्रायनो बानायो बिनिफ्राय खायफा खाय फा सुबुंफोरखौ जोङो बेसर बेसरनिफ्राय जेनेबा जोङो बेसर दंफांखौ फुखांनायनि बिनि जा बिफां बेखौबो सावनानै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। गिबियाव थ' जोङो थालिर दंफांनिखौनो बांसिन खारैखौ बानायनायखौ नुनो मोनो। थालिर दंफांखौ जोङो गिबियाव दानना लानानै बेखौ जोङो अबेबा मोनसे लांदां जायगायाव रोगाना लानानै थालिर दंफांखौ जोङो बिगुरखौ थालिर दंफांनि दुनाखौ जिरनानै बा दंफांनि थाराखौ जोङो बिदि दानना लानानै सिखाफोरजों रुवाफोरजों बिदिनो गुसुं गुसुं दाननानै जोङो सिखा जों फिसा फिसायै हानानै लायो बिनिफ्राय थालिर दं फांनि मादाखौ जोङो खदालफोरजों दाननानै फिसा फिसा गोबा गोबा जाहाथे बियो सान्दुंङाव थाबनो रानो बेबायदि दानना लानानै जोङो सान्दुङाव फोरानो फोराननायनि उनाव साननै सानथामनि उनाव जेब्ला बियो रानो अब्ला जों बिखौ बेनिफ्राय अरा गुसु जायो ब्लाथाय जों बेखौ सानद्रैजों सालिनानै बि दिनो न'आव लाना फैयो बेनि फ्राय जेब्ला न'आव लाबोयो बेनि उनाव जों बेखौ खारै सगारग्रा ओ जेनेबा जोङो बानायना लानाय खान्थाफोर बा हानि जिदौ बेफोरबायदि गामला बेफोरदियाव होनानै जोङो बेखौ जिगाब नङाबा मनाफोर बेबायदि बस्था बेफोरखौ साफा सुना लानानै बेवहाय बनानै जोङो खारैखौ दैजों होनानै सरनानै खारै बानायनानै लायो आरो बिनिफ्राय आरो जोङो बेखौ ओ गोबां खारै ओंख्रिफोरजों संनानै
औ। औ।
बेफोरबायदि आरो ना रुदुबनाय बेनिफ्राय थास' स' बिबार थास' बेदर बेफोरदि ओंख्रिफोरखौ जों खारै ओंख्रि जायो आरो।
औ औ।
बिदिब्ला नोंसोरनि ओनसोलफोराव माबायदि खारैखौ बानायो
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो थालिरजोंनो बानायो। गिबियाव जोंनो खारै बानायनोबाथाय थालिर नांगौना आरो ना बे थालिर आथिया थालिरनि दंफांखौ जोङो जोंनि ओनसोलखैजाय बांसिन बानायो आरो। बे आथिया थालिरनि दंफांखौ माने दाननानै लाबोयो लाबोनानै बेखौ बिलाइखौ गारनानै बिनि बे बदि ना मोदोम बे गांखङा बेखौ बानायो आरोना जोंनिखिजाय आरो बे रोद रोदाया माबाया मादाया बे मादाखौबो जावख'यो आरो रुवाफोरजों खन्थिफोरजों जावख'नानै गोबा गोबबा बिदिनो